नोंथां अ खुलुमबाय नोंथां दा नोंथांसिम आङो मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनोसो फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो टाइम दङबा
औ नोंथां समाथ' दङो ओ जों मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
औ नोंथां ओ जोङो बे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारिफोर फोरबो मागो दमासिनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां दे बिदिबा नोंथां
मागो दमासि बुङोब्ला बा मागो फोरबो बुङोब्ला जोंहा मागो फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै फोरबो आरो ना नोंथां जाय बैसागो फोरबोफोर बायदि दियानो होननानै जों बुंनो हायो थेवबो जोंहा मागो फोरबोआ एसे जुदा आरो जे मागो फोरबोआ माब्लानिफ्राय स्टार्ट ओ जोंहा जागायो होनना बुङोब्ला मागो फोरबोआ ओ जोंहा पुष दान जोबनाय लोगो लोगो साननिफ्रायनो जोंहा मागो बे दमासियाहाय जा जागायनाय जायो आरो नोंथां। बे मागो दमासि खालि जों मा खालामो बयनिबो बर' गामिनि न'खराव जोंहा उलार गाहेनजों गुम गुम गाम गाम फिथा सौराय बा फिथा देनायनि जोंहा सोदोब खौ रिंखांनाय खोनायो आरोना नोंथां बा दिंखि बायदिसिनानि ओ थिग बेबायदिनो जोंहा बिखौ जोंहा माइरंजों फिथा देनाय बे माइरंखौ जोंहा सुग्रोनानै सोमनानै फिथा देनानै अन खालामनाय जायो अन गुन्दै बेनिफाय जों बायदि रोखोमनि फिथाखौ सावो जेरैहाय एन्थाब फिथा सिथाव फिथा लावदुम फिथा बा हासुं फिथा लारु फिथा बेफोरखौ जोंहा सावनाय जायो बेजों लोगोसे सौरायबो एवनाय जायो आरोना नोंथां औ थिग बेबायदि दिनो जोंहा बि सौरायखौ बै दिनखालि जों दमासि खालिनो देनानैल' लायो नाथाय जोङो बे खालि सावनाय जाया आरोना दा ओमफ्रायहाय जोंहा बेजों बै सानखालि दमासिखालि मा फालियो जोंहा गामिनि सुबुंफोरा खौसे ज' जानानै सिगाङावनो आरोना। बे दमासिनि सिगाङावनो जोंहा बेलांगुर लुनाय जायो आरो नोंथां। बे बेलांगुरखौ जोंहा मोनथाम रोखोमनि खालामनाय जायो। जोंहा राजा रानि मुं होयो मोननैखौ आरो मोनसेखौ रायखस मुं होयो आरो नोंथां। बे रायखसखौ जोंहा बे राजा रानिनि एसे जानगारावहाय दोननाय जायो। बेखौ जोङो माजों लुयो होनना बुङोब्ला जोङो जिगाब नङाबा नारा आरो लोग गोसे औवाजों बानायनाय जायो। थिग बेबायदिनो बे ओ बेलांगुरिनि साखाथियावनो जोंहा मा गंसे देरा लुनाय जायो, बा न'सा लुनाय जायो। बेखौ जों माजों लुयो नारा, जिगाब लोगोसे ओ औवा होनानै जों बेखौ लुनाय जायो आरो ना नोंथां। ओमफाय जायफोरा बेखौ बेलांगुरखौ फुङाव सावगोन बिथांमोना खौसेयै ज' जानानै ओ जोंहा मा खालामो हरावहाय लावखार ओंखाम जायो। आरो लावखार ओंखाम जानानै बिदिनो रंजायो। बायदि रोखोमनि मेथाइ ओ दामजुफोर दामनानै मेथा रंज जायो बाजायो बिदिनो जोंहा लावखार ओंखामखौ जायो। थिग बेबायदिनो अखानायैहाय फुङावहाय जाय समाव जोंहा बे समावथ' ओरैबायदि गोजांनाय बोथोर सम जायो। जाय फुस दानाव जोंहा सबसे गोजांनाय फुस मागो दानावहाय बे समाव जोंहा ओ फुंनि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगासोआवनो रावबो नुयियावनो दैसा लङा बा दंखलफोरावहाय जोंहा दुगैनानैहाय मा खालामो बेलांगुरखौ सावनाय जायो आरो ना नोंथां। बे बेलांगुर सावनाय खौ जोंहा मा फोथायनाय दङो जे सुदि सोरबा सो सुबुङा दाउखा नुनाय बा मानसि नुनायाव दुगैयोब्ला बा सोरांनानै दुगैयोब्ला जोंहा दाउखा बायदि अलसिया जायो। बा जोंहा‌ उम बेमार आजार जायो बेबायदि जोंनि समाजावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बा फोथायबोनाय दं आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि गोजांनाय देहाखौहाय बा जोंनि देहायाव थानाय माखासे बिजानुखाय बे बेलांगुरनि अरजोंहाय ओ हांगारनानै खारहोनाय जायो आरोना नोंथां। उम औ थिग बेबायदिनो बेलांगुरा जोबनायनि उनाव जे बेलांगुरनि हांगार सेव हांगार जानाय बे सेव हांगारखौ जोङो बयबो फोथा लायै लायै न' फारसे फैनाय जायो आरो। जेब्ला जोङो मागोनि से थारिख बा से दिन जायो। अब्लाथाय जोंहा मा खालामो बै दिनखालि जोंहाथ' न'खराव फिथा सौराय सावनाय जायो नालाय। जोंहा गिबियावनो फिथा सौरायखौ जाग्रोआ बालानो मा खालामो? मोसौफोरनो बावग्रोनाय जायो आरो नोंथां। जोंहा मोसौफोरजों मोनसे फोथायनाय दं दि मोसौखौ जोंनि ओम आ हारियाव बा समाजाव बिमा महरै गनायना लानाय जादों। थिग बेबायदिनो मोसौल' नङा। जोंहा न'खरनि माखासे रुंसारि जालांनाय सुबुंफोरनोबो बे फिथा सौरायखौ बावग्रोनाय जायो। बेनि फायसो जों सुबुंफोरा जानाय जायो आरो। बिदिनो मागोआव जोंहा गामिनि बा न'खरनि सुबुंफोरखौ लेंहरनाय आ बाहागिया आलासि खो लेंहरनानैहाय जोंहा, बेबायदियै फिथा सौराय रान जोङो जालायनाय आलासि जालायनायखौ जों नुयो, आरो बेबायदिनो गेदेराव उन्दैखौ मान होनाय खुलुमनाय सिबिनाय अननाय बावनाय बेफोर‌ खौ जोङो खालामनाय जायो बा फालिनाय जायो आरो नोंथां। आमफाय बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबोखौ जोङो जानुवारि दाननि गेजेर समनिफ्राय जोंहा खु खुंनाय जायो आरो। इंराजि ओ केलेनदा राव नायोब्लाथाय। बा इन इंराजि फानजामुथियाव नायोब्ला। थिग बेबायदिनो जोंहा उम मागो फोरबोआवहाय मा समाव खुङो होनबा जेब्ला जोङो आबाद फोथारनिफाय आबादखौ मावखांनानै जोङो न'सि लाबोनो हाबाय। बेनि खुसियावनो जोङो बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। माने बे समनि ओमफ्राय जोंहा जेनिबो जानाय लोंनायनि आंखाल गैया होननानै बे समावहाय जोंहा मागो बा बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो जोंहा बे मागोजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बे जोंहा दमासि दिन खालिहाय मा खालामो दे थारायबा जोङो जिगाबनि दिरुं खालामनानैहाय जे न'खराव बा न'नि बारियाव जेसेबांखि फिथाइ सामथायाइ थायग्रा बिफां लाइफां दं बे बिफां लाइफांखौहाय बेजों खानाय जायो आरो ना नोंथां, बा माला गानहोनाय जायो। बेजों जोंहा फोथायनाय दं जे बे बोसोरनि बायदि बा सिगां बोसोरनिख्रुइ बांसिन फिथाइ मोनगोन होनना बेबायदि फोथायनाय दं। थिग नोंथाङाबो बेफोरबायदि नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि फालियो बेफोर सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां, नोंथांनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि बैसागुखौ मागो मागो दमासि बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बुंदों माहोनो मागो बेेलाफोर सावनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मागो दमासियाव ओ फोरबोआव फालिनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जोंनाव मा होनो फुस दाननि जोब सल सानखालि बा संक्रान्थि सानखालि मागो दमासिखौ मा होनो फालिजेननो थाखाय जागायजेननाय जायो बै संक्रान्ति दिनखालि जोंनि ओनसोलाव एबा मा होनो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो बेफोरनो जाहैबाय मा होनो बै दिनखालि मा होनो अमा बेदर ना गासैबो दाउ गासैबो बोरमा बेदरफोर गासैखौबो थियारि खालामनाय जायो आरो नों दा जोंनि ओनसोलाव बेै संक्रान्ति दिनखालिनो आरो मा बै दिनखालिनो मा होनो फिथा सौरायबो देनाय जायो जोंना नोंथांनाय बायदिनो नोंथांमोननि बायदिनो जेरै थाब एन्थाब फिथा सिथावनि थाव फिथा लावदुम फिथा हासुं लारु फिथा बिदिनो गोबां फिथाफोरखौ देनाय जायो आरो बिदिनखालि बेबायदिनो देनानै बिदिनखालि हराव सावो मोनाबिलियाव मा होनो लावखार ओंखाम जानाय मोनसे हाबाफारि जायो मानो होनोब्ला बै मागो फोरबोआवनो जोंनि ओनसोलावबो भेलागुर सावनाय जायो गंनै भेलागुर बानायनाय जायो गंसे जाबाय गेदेर गंसे जाबाय फिसा बे फिसा गंनैखौबो बानायनाय जायो बे बेनि साखाथिनो गंसे मा होनो न' बानायनाय जायो लावखार ओंखाम जानो थाखाय आरो बेयाव बेलागुरि साव जाय सावगोन फुंबिलियाव बिथांमोना बेयावनो ज' लोगो नांनानै मा होनो उन्दुनानै एबा हर थानाय जायो आरो ओमफ्राय मा नोंथा बेयावनो लावखार ओंखाम जानानै हराव रंजानानै मोसानानै फुं बिदि जानाय लोगो लोगोनो दाउला गिसिनाय लोगो लोगोनो सिखारजोबनानै गासैबो सुबुं फोरा मा होनो दुगैयै लोबै मानो‌ होनबा दाउला गिसिना लोगोनो दुगै होनना बुङोब्ला बै दिनखालि जोंनि ओनसोलाव फोथायनाय दोङोदि ओ मा होनो नोंथां दाउखा नुयोब्ला मा होनो जिउआव मोनसे खैफोद फैयो एबा जिउआव साननाय फोरा जाफुंआ होनना फोथायनाय दङ बेनिखायनो दाउखा नुयि सिगाङावनो गासैबो सुबुंफोरानो जोंनि ओनसोलाव दुगैजोबो आरो नोंथां दाउला गिसि फिननाय लोगो लोगोनो बेनिफ्राय मा गासैबो सुबुंफोरा बेलागुर सावनायाव बेलागुर अर साव अर सायनो थाखाय फैयो आरो। जेब्ला अरा खामजोबो बैयाव मा होनो सयसेयाव हांगार जानाय हांगारखौ खोथालांना गावबा गाव नआव थांनानै मा होनो। ओ आन गसाय आफा बोराइ बाथौनियाव आरज गाबनो थाखाय थियारि जायो आरो। थां बेबायदिनो थियारि जानानै मा होनो आला आानना फाब्रै बोथोरनियाव आरज गाबाखांनानै मा होनो। ओ-गेदेरनि गेदेर सुबुंफोरखौ खुलुमनाय ननि बिमा बिफाखौ खुलुमनाय आरो। बेबायदिनो हाबाफारिया बेदिनखालि जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय। जोंहा मा मोनसे नेमखान्थि नबावौ बिदिखालिनो मा होनो। ओ-गोथै सि बावनाय एबा गोथै खाना थानाय सुबुंफोरनो फिथा सौाइ बायदिसिना। मा होनो आनान गसायनो बावनाय मोनसे हाबाफारि जायो आरो नोंथां बेबायदिनो। बेै समाव मा होनो ओ-जे बै समाव मा होनो बैफोर फिथा सौाइफोरखौ बै जौ सेरेब एबा जौ बिददिफोरखौ बैफोरथिनाव थांनाय सुबुंफोरनोबो बावनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बावखानानै। मा होनो गामियाव बिनि न बिनि न बेरायथिंनानै थांनाय। माने आलासि जाबथिंनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया सोलिबाय थायो आरो स थामाव लागै नोंथां बेबायदिनो मा होनो रंजा बाजा जोंनि ओनसोलाव। सानथामसिमहालागै मागो फोरबोखौ गासैबो फालिनाय जायो। आरो बैनि न बैनि न बाहाय बाहागिनायाव थाबायथिंनाय एबा आलासि जाबथिंनाय आरो गोजाननि। माय आलासि फैथिंनाय माने आलासि जाबथिंननाया। बे मागो दानाव सोलिबाय थायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बरनि रोङारिखौ मा होनो। ओ-बे उम मानो मागोफोरखौ नुनाय जायो नुनो मोननाय जायो जेरै खायफा खायफा ओनसोलफोरावबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां मा बैसागोफोर बायदिनो। मोसाथिंनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां माने मा रंजायो आरो नों थां बेयावबो मागोआवबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबोनालाय। मोनसे आबाद फोथारानिफ्राय लाखांजोबना। फैनानै नआव दोनफैनानै रंजानायनि मोनसे फोरबो नालाय बेयो नोंथां। बेनिखायनो मा होनो। ओ-सुबुंफोरा गामिनि एबा गासैबो सुबुंफोरानो रंजानायखौ। बै दिनाव नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनियाव। मा होनो गोबां ओ-बेजों लोब्बा लानानैनो। गोबां हाबाफारिबो जानायखौ जों नुनो मोनो खायफा खायफा गामियाव। गेलेनाय बादायलायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो जोंनि साखाथि ओनसोलफोरावबो नोंथां। मा होनो बे मागो फोरबोआवबो मोनसे जोङो रंजानायनि। गेजेरजों गेलेनायनि गेजेरजों जों गावखौनो खुसि एबा रंजानायखौ जों लानो हानाय बायदि। गोबां गावारि मा होनो गथफोरनि एबा गावारियाव थानाय। गामि ओनसोलाव थानाय। थेलेन्ट थेलेन्ट एबा रोंगौथिफोरखौबो जोङो बेयाव देखायनायखौ नुनो मोनो आरो। नथां बेबायदिनो मा जोंनि मा होनो मागो। फोरबोआ जोंनि ओनसोलाव रंजा बाजायै बिदिनो खुंफुंनायखौ जायो आरो नोंथां दा नोंथां। जोंहाबोथ समा जानानै फैबाय ओ-इयुनाव सावरायनिसै नामा नोंथां।
औ बे सानैसे सम मोनोथाय दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
गोजोनथाबाय नोंथां गोजोनथों।